नोंथां हेलौ अ आंनिया एबा एसे आप गेदेनायाव माबादोंमोन आपडेट फैदोंमोनलै नोंथां। बेनिखाय एसे नांथादोंमोन उम। आयदाया जोंनिया बर'नि जानाय लोंनायमोन नोंथां। अम दे नों थांनियाव आइदिया दोङोबा एसे फोरमायगोरो एसे उनाव आं फोरमायगोन।
औ जागोन दे नोंथां।
दे नोंथां।
लोंनाय होनोब्ला जोङो होमबा बर' हारिनि बागैनो बुंनांगौ ना? जानाय लोंनायखौ? दे दा गिबियावनो
उम
ओ जोङो जानाय-लोंनाय होनना बुङोब्ला बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मिथिंगायारिजों सोमोन्दो गोनां ओ मुवा बेसादफोरखौ जायोमोन। दा बेबायदिनो आथिखालावबो माने गोदो जेरै जायो बेफोरबायदिनो दाबो जोंनि बर' फोरा माने हाग्रानि मैगं-थाइगं बायदिसिना माने फोरखौ नागिरनानै जायो आरो दासिमबो। माने औ गोबां रोख खोमनि जे हाग्रानि ओ मैगं मोनदों ना बेफोरखौ माने दा माने बर फोरा नागिरनानै जायो‌ आरो बेवहायनो गोबां मैगंफोरानो मुलि हारि रोखोमनिबो मोननो थाङो जोङो बेफोरखौ औ बेफोरखौ माने जों बर'फोरा गोदो मुलै बाहायदोंमोन दा आथिखालावबो बेफोरखौनो माने जानायखौ जों नुयो आरो दा बे बेलायावनो आं बुंनो सानो जे गोदोनि बायदि आथिखालाव नाथाय गोबां मैगंफोरानो जों मैगंफोरखौनो जों माने नेथारेल मोननो थांलिया मानो होन होनोब्ला जोङो गोदोनि बायदि हा हुबो एसेबां गैलिया नाला। औ माने दा गोबां आबादखौनो माने गोनोखोआरिजों आबादजों मावनाय जायो बेनिखायनो जों दा मैगं थाइगंफोरखौ माने रासायनारिजों मुलि बाहायनानै माने आबाद मावनाय जायो बे रासायनारि आबाद मुलि बाहायनायाव माने बर'फोरनि बे जानाय रोखोमनि आदारफोरा माने गोबां एफेकसन माने जायो आरो।
औ औ औ।
दा बे बेलायावनो जों बर'फोरनि गुबै आदार सरि माने जानाय लोंनाय बुङोब्ला माने बर'फोरा गोबां बर'नि मोनसे सिनायथि हिसाबै गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं बेफोरखौ जों बुंनो हायो जेरै अनलाजों दाउ बेफोरबायदि ओंख्रि जायो बर'फोरा सबायजों दाउ आरो गोबां माने खारै जायोमोन आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो
नोंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमाय औ फोरमायनो हागोन नामा आथिखालाव बर'फोरा माबोरै जायो।
आं फंनैसो बुंनोसै। बर'नि जानाय लोंनाय होनबाथ' बर'फोरा गोदो गावसोरनो गावसोरनि बारि बागानावनो मैगं थाइगं फोनानै जायोमोन। लाइ लाफा मै मैगंफोरफोरखौ फोनानै जायोमोन बेजों लोगोसे बिसोरो खनसायनानैबो जायो। दा जोंनि बर'फोरा बिदिनो जानाय लोंनायाव जोबोद आखा फाखा आरो जेरै संनानैबो जानो रोंगौ बायदि बायदिसिना खालामनानैबो जानो हागोन आरो जेरै ना बेदरनि नानै दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनार मैहुर खालामनानै जानायावबो आखा फाखा आरो बिदिनो बेफोरखो संनानै जानो गोरों आरो आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगं जानाय ओमफ्राय ना बेदर जानाय बेफोरनि सायावबो फंनैसो बुंनो हायो आरो। दा बिनिनो बर'फोरा ना जानाय होनोब्ला जेरै नाफोरखौ दैमाफोरनिफ्राय सारना लाबोनानै बर'फोरा फोराननानै नैबो जायो खायसेखौ ओमफ्राय खायसेखौ बर'फोरा संना जानाय बा एवनानै जानाय बा बिदिनो रोसि थेब थेब संनानैबो जानो गोरों आरो माने बिसोरो दाबफोर संना जानायनो होमबाथ' बर'फोरा बेबायदि ना, मेनानै जानाय संनानै जानायनि अनगायैबो साम'फोरखौबो खनानै जायो आरो बर'फ्रा एनिफ्राय बि अ बिसोरो बिथांमोना बिसोरो संनानै जानो थाखाय बैफोर मैगं ना बेदरजों गोरोबनानै संनो ओंख्रि जानो जोबोद बासिना लानो गोरों आरो जेनेबा सबायजों जेरै नोंथाङा दाउ होनदोंमोन बेबायदि बिदिनो ओ जेने साम'जों माने अ ओइ मैफ्रुराय होननाय मैगंफोरखौ बरियानो अनला ओंख्रि संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो
औ माने माबे मैगङा माने माबे
औ नोंथां माने अ अ ना बेदरजों ना बेदरजों बबे मैगंआ गोरोबगोन बेखौबो सायख'नानै लानायाव गोरों आरो दा बिदिनो बिनि अनगायै हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेरै लाइ बा लाइ नङा बा बुथुवा खुथुरा बेनिफ्राय ओइ खुथ्रा बुथुवा ओमफ्राय लाफा सायख' बेनिफ्राय फुंखा बायदि बायदि ए मैगंफोरखौ गफ बासिनानै जानो गोरों आरो बिदिनो थालिर फस्लानि ओंख्रि संनानैबो जायो बर'फोरा बेनिफ्राय औवानिबो ओंख्रि संनानै जायो औवा मेवाइनि बैसागो बोथोराव खौ गोखा गोखै जानाय न'खरनि मोनसे लेम ओ हुदा एनिफ्राय बर'फोरा जाहाथे बोसोराव मोजाङै बेराम आजारनिफोर बारग'नो हायो बेनि थाखायबो बेफोर मेगंखौ सायख'नानै जायो। बिनि अनगायैबो औ दा मानि मुनै खिफिलेवाफोरखो जायोब्ला उन्दैनि मोजां जायो होनना नै बुंदों नोंथां। दा नोंथाङाबो इसे उम जानाय लोंनायनि सा मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा? दा एसे बुंलाय।
माने औ माने नोंथां दा जानाय लोंनाय बेलायाव माने बर'फोरा गोबां हाग्रानि जे नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो हाग्रानि मैगं खांनानै जायो बैफोर मैगंफोराव माने जेरै माइसुन्द्रि खिफिलेवा मानि ओ औ बेफोरो माने मुलि हारिनि दंफां। बेफोरखौ माने जायोब्ला औ। मुलै हिसाबै जों बाहायो आरो। माने मैगं हिसाबैबो बाहायो नाथाय बेफोरो मुलि हिसाबैबो मुलिनि हारियावबो गोलैयो बेखायनो बर'फोरा गोदो गोद दाय माने बेफोरखौ जायो मोन आरो। माने औ बे बेराम आजारनि बे बारगनो थाखाय बेफोरखौ माने जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो दासिमबो सोलिबोबाय दं। बेफोरखौ माने जायो आरो आथिखालावबो दा बर'फोराथ' गोबां जानाय लोंनायाव जौगाबोबाय। ओ आबाद मावनानै जानो रोंबाय माने बायदिसिना मैगं थाइगंखौ माने नआवनो बानायना नानै बरफोरा जायो आरो।
बिदिब्ला आं फंनैसो बुंलायनोसैमोन नोंथां।
औ दे फंनैसो बुंनाय नोंथाङा।
अ। माने बिदिनो मैगं थाइगंखौ गोदो जों बरफोरा गावनि बारि बागानावनो गायनानै लायोमोन नालाय ओमफ्राय आथिखालावथ दा बैफोर मैगं थाइगंखौ बाजार फोरनिफ्रायसो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनसै। आथिखालाव जों बाजारफोरनि फ्राय बायदिसिना मैगं थाइगंखौ बायना लाबोनाय मेडिसिन बा मुलि होनाय मैगं थाइगंखौ लाना फैनानै जाफैयो संनानै बेयाव देहानि थाखायबो गाज्रि जानाय जों नुनो मोनो आथिखालाव दा बै फोरनिफ फ्राय बारग'नो थाखाय जों गावनो। जुदि आबादखो मावनानै थाजा-थाजा मैगंफोरखो गावनो। दिहुननानै लानो हायोबा साब सिनजायो होननानै सानो आरो नोंथा।
औ नोंगौ नोंथां माने न'आवनो अर्गेनिक आदबजों माने मावनानै जायोब्ला।
नोंगौ नोंथां अ बिदिनो गामि ओनसोलफोराव खायसे आबादारि फोरफोरखो जेरै थास'फ फोर थास' थारुनफोरनि आबाद मावनाय कल जिंखानि आबाद मावनाय। ए। बिदिनो लाइ लाफा दुन्दिया गाजर बा मथरफोरनि आबाद मावनायखो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ माने नेचारेल अर्गेनिक खान्थिजों मावो आरोना बर'फोरा दासिमबो न'आवद
खायसे खायसेफोरा बेरै। अम मुलि हारिनि मैगं थायगं जेरै खला दालै। इनिफ्राय। गग गगगो ग्रोना मा होना गोग्रों बेफोरखौबो। माने गायनानयनैज जानो गोरों आरो। अ। बेनि अनगायैबोद खौ लेस्रा इनिफ्राय गरसि। ओ लाव। अख खुमब्रा दैल्जांनि मेसेंनि आलौ आ आलौब मोनेफ्राय आलु ओनिफ्राय गाजर मुलाफोरख बर'फोरा। गायना लायो आरो बेनि अनगायैबो बैफोर मवाव गावस सोरनो गाव दिहुननानै बर'फोरा माने लानो गोरों आरो बिनि अनगायैबो बिसोरो बैफोर मैगंखौ बाजारावब फाननानै मुलाम्फा हिसाबै रां खामायनो हायो। बेबायदिनो गोस जिरो आथिखालाव राङारि नि राहा हिसाबबो आबाद मावनानै मैगं थाइगंफोरख खौ माने। बारिफ बागान खालामबोदों आरो बेनि अनगायैबो बैफोर मैगंखौनो जायफोरा फाननानै आग्लायनाय बेफोरखो गावसोरबो संनानै जायो आरो। फोर संनान जानायाव बिसोरो बेफोरखौ गावसोरनो दैमा दैसानिफ्राय सारनानै लाबोनाय ना ओमफ्राय गावसोरनि न'आवनो थानाय दाउ बेदरफोरजों संनानै बा अमा बेदरफोरजों सं संनानै जायो आरो बेफोरो बर'फोरनि जानाय लोंनाया एसे दोरों जाना थाबोदों आरो बिदिनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो बर'फोरा बिनि अनगायैबो गोबां ओ मैगं थाइगं संनानै जायो बिनि मादाव अनला ओंख्रि बर'नि मुंदांखासिन आरो बेनिफ्राय अनला खारै ओं अन अनला खारैजों दाउ सबायजों दाउ बेनि अनगायैबो खारै खारै खारै ओंख्रि जानाया बर'फोरनि मोनसे हुदा।
औ औ गोदो गोदायनि
थि आथिखालाव अ अ आथिखालाव गुबुननि नुनानै भारजा भाजाबो संनानै जायो आरो आथिखालाव जा जानायाबो बर'नि मोनसे हुदा जाबोबाय आथिखालाव बांसिन खारै ओंख्रि जानायोन आरो बर' फ्रा दायो थावनि ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव
औ नंगौ नोंथां माने आथिखालाव माने बांसिन थाव जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ। थाव जानायखौबो नुनो मोनसै बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो गाज्रि आरो बेनि बेखायनो हानायमानि जोङो गोदोनि बायदिनो दोरोङारि दोरोङारि बायदियैनो मैगं थाइगंफोरखौ बा जानाय लोंनायफोरखौ जायोब्ला मोजां जायो आरो माने देहायाबो मोजां थायो बेनि अनगायैबो जों गावनो दिहुननानै लायोबा जोंनि थाखायनो मोजां आरो।
औ।
बिदिब्ला नोंथां ओ समा जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा? दे गोजोन थों दे।